हेल' खोनादों ना नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां औ
अब्ला जों दिनै थोंजोङैनो आं बिथांजों दावबायनायनि सायाव सावरायनो थांदों
औ
नोंथांजों आं रायलायनो हागोन ना
हागोन दे हागोन औ
औ औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो नोंथां
औ
जेरै जोङो गाव गावनि धोरोमसालियाव धोरोमखौ प्रसार खालामनायाव बेरायहैनाय दावबायनाय बा मिथिं दा बिथिङाव बेरायहैनाय बासि स्कुलनि फरायसाफोरखौ लानानै बबेबा थावनि जायगायाव बेरायनानै माने फरायसाफोरखौ बेरायहोनानै लाना फैनाय बिदि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां गुवार दावबायनायजों जोङो गोबां गाव गायनि नांगौ रोखोमनि गियानबो आरजिनो हायो दावबायनाया जोंनि मोनसे गोबां सोलोंनो गोनां आरो दावबायनायजों जों गोबां बिथिङावनो जों सोलोंनो हायो आरो जोङो दावबायनो नांगौ फरायसा समाव दावबायनानै जेनेब्ला जों बै जायगानि मानसि फोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बै जायगानि जोंङो आसार खान्थिखौ जोङो मोनथिबोयो बेखायनो दावबायनाया फरायसा सम बा जोंनि बे लाइफाव जोबोर गोनांथार आरो जोंनि बे दावबायनाय बेरायनाया नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंनो हायो नामा जे दावबायनानै जे जोङो गाव गावनि ओ मोनसे लामाखौ बो नोङो नागिरना लानो हायो जेरै जोङो मोन से जायगायाव थांनानै नोंङो बेयाव मोजां खामानिब्ला बै जायगायावबो थांनानै नोङो मोजां खामानिखौ सोलोंबोनो हागोन नों गाज्रि बाथ' जोंनि थाखाय गोनांथि गैया दिनै नोंथाङा बे दावबायनायखो लानानै मा मा जायगायाव बेरायफेर खो माबोरैहाय नोङो ओ बेराय बोनानै बोरैहाय नोङो गावनि नांगौ बायसा गियान आरजिबोनो हादो नों थाङा बेनिफ्राय ओ माबाफोर बुंफुरलु होनो गोन नामा बे रायनायजों नोंथाङा मा मा दिनै मुलाम्फा जाखो जिउआव
औ हागोन नोंथां हागोन उम ओ दावबायारि होनो ब्ला जोङो जेनबा ओ मोन जोङो स्कुलनिफ्रायबो दावबायनो हायो फरायनाय टाइमाव जेनेबा फरायसाफोराव दाव फेमिलिफ्रावबो दावबायहैनाय
नोंगौ नोंथां।
आङो मोनसे टाइमाव मोनसे जायगायाव दावबायहैदोंमोन। बेयाव आं माबायदि गियान मोनबो जेनबा फोर थांफादोंमोन स्टुडेन्टफोर थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव लाहार-फाहार जाना थांखादों। जाग्रा लोंग्रा दै ओमफ्राय जेब्ला जों थाङो। थांनानै औ जेब्ला जोङो बै जाय जायगायाव जोङो थांखिनाय बेै मोनसे जायगायाव जेबा काजिरङाफोराव जोङो जेनबा मोनहैयो अब्ला जोङो बे जायनि थासा रखौ नुहैयोब्ला जोङो बिराद मोजां मोनो। थांबाय थानाय समावथ जों बिराद मोजां मोनो। बेयाव थांजोब्लाथ थाङो जोङो। बै जायगानि बिफां लाइफां दैमा दैसा बायदि लामा सामा मानसि गोदान गोदान मानसि नुहैयो। ओमफ्राय जोङो होमबा बे जायगायाव थांबा मोनसे थांखिखानाय जायगायाव थांनाय हिसाबै जों मोनसे गाज्रिबाव थानाय जों मोनसे पिकनिक थांदोंमोन। ओमफ्राय बे पिकनिक स्पटआव थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मानसिफोर बेरायफैनाय जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बैसोरनो जोङो राज्लायनोबो हायो जों बिसोरजों बिसोरनिफ्राय अबेनि मानि माबोरै मा मा बेफोर बायदि जोङो गियान लानो हायो। आरो जोङो बायदिसिना बेयाव खालायाव थानाय हाजो बायदिसि सिनानि थासारिफोरखौ जोङो नायनो हायो ओमफ्राय जोङो बेफोरबो जों बेफोरखौ नट खालामनाबो लाब बोनो हायो उम
बुंनाया थारैनो नंगौ
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेयाव गान्दा गान्दाबो नायनो हायो जेनेबा जोंनि मुंदांखा जोंनि मोनसे माबा नालाय
नोंगौ नों थां बुंनायाबो थारैनो नोंथाङा बिदि दावबायनानै नोंथाङा गोबां गियान ओ‌ दिनै गियान आरजिनायनि खोथा बुंबाय नोंगौ जोंनि बे नुसुंसे सेरावनो जोंनि काजिरङा नेसनेल पार्क बेयाव बेराय थाङोब्ला नोङो गोबां नोङो जिब जुनार फोरखौ नुयो नायनानैबो जों गोजोननाय लानो हायो जेखौ जों मबाइलाव नुयो नों मोगथां महराव नुयोबोब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो आंबो थांफेरबाय एखे काजिरङायाव थांनानै आंबो जिब जुनारफोरखौ खौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो काजिरङाया जाबाय जोंनि मोनसे अलड हेरिटेज जायखौ नोङो बे अलड हेरि सआव हाबनाय मोनसे बेयो जोंनि नेसनेल पार्क आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बि टि ए सि हालामावबो मोनबा नेसनेल पार्कआ नांजाबफानानै दङ जेरै रायमना नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क सिगनाजार नेेसनेल पार्क गोजानि बिमुं मोननाय नेसनेल पार्क हिसाबै बिमुं मोननाय सिकनाजार नेसनेल पार्क आरो बे जोंनि अरां नेसनेल नेसनेल पार्क आरो बेदिनो नामिरि नेसनेल औ बे मोनबा माने जोंनियाव बे नांजाबफानाय थानाय बे जोंनि मोनबा नेसनेल पार्कआ जोबोर नायनो गोनां जोंहा बेवहायदों होननानै आं सानो जेरै नों नोंथाङा बुंबाय दिनै नेसनेल पार्कआव मानास नेसनेल पार्क आवबो ओ मुंदांखा नोङो बेहाय जुनारफोरखौ नुगोन नोङो जेराव मोसा औ थसे गंनि गं थसेल' थानाय नोङो बेयाव ओ गान्दाखौ नुगोन बेयाव आरो नोङो मुसा नुगोन बेहाय रयेल बें रयेल टाइगारखौबो नों बेयाव नुनो मोनगोन बे बेजोंबो थांनानै जोङो गोजोननाय मोननो हायो आरो दावबायनायजोंबो जों गोबां गावनो नां नांगौ बायदि नोङो गियान आरजिनो हायो आरो आंबो बावैसो सिगां आं औ बावैसो सिगां आंबो बै औ आव थांदोंमोन बेहाय आं गोबां जाथिंगा फेस्टि जाथिंगा होनाय जायगायाव बेयो जाबाय मिथिंगाया जाबाय जोंनि बे दिमा हासाव दङ मानोना बेयाव जा थिंगायावदि दाउफोरा थैफायो सौदाव फैनानै बेयाव थैयो होननानै जों गोबाङानो मिथिगौ नाथाय बेयो जोंनि नि थाखाय जोबोर माबा साननो गोनां आरो बेहाय बि दावाफोरा मानो थैयो दिनैसि रावबो बिगियानगिरिफोरा बिज होननानै फोरमायना होनो हायाखै आरो मानि थाखाय खाय दाउआ बेयाव सौदाव फैनानै थैयो नोंथाङा ओरैनो बिदि ओ जेनबा गोसो बोनो हानाय जायगाफोर बिदि नोंथाङा बेरायफरदों नामा जिउआव जेनेबा नोंनि जिउआव जेनेबा मोजां गोसो सोबबोनो हानाय
आंनि गोस बोनो हानाया आं काजिरङा थांनायावनो बिराद मोजां मोनबोदों बेयाव थांफेर नालाय आं खेबसेल' थांदों गोजानसिन आंना बेनो ओमफ्राय बेयाव थांनानै माखासे गियान मोनबोबाय आरो थांनायनि लाबो मुलाम्फाया बेनोदि आङो बेयाव थांनानै जेब्ला फैफिनो आं जायगानि मानसिफोरनो खिन्थाफैनो हादों आं ओरैबायदि नुबोदों ओरैबायदि होननानै खिथाफैनो हायो बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो जों खाथि खाला थानाय बेरायथावथाव जायगाफोराव जों थांनो हायो जेरै खाथियावनो जोङो दङ जेनेबा पार्कफोर जेनेबा पिकनिक स्पर्ट सौखि दारागाव आरो ओरै मानासाबो जोंनि खाथि जों बेफोरावबो थांनो हायो
औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथाङाबो बे औ
उम
जायगा बेरायनायखौ आं दिनै मिथिबाय नोंथाङाबो जायगा बेरायो आरो जोंनि न'सुंसे सेरावनो थानाय समायना हाजोजों बुं गोसारनानै थानाय अरुनाचल अरुनाचल रायजो जोंनि बे सा सानजा खनायाव थां थानाय जेनेबा मोनसेल' चाइना आरो भुटानजों नांजाबनायनि थाखाय थानाय हादोर होननानै बुङोब्ला अरुणाचल जों जायखौ मिथियो बेबो जोंनि थाखाय जोबोर समायना जोंनि बे नर्थ इस्ट औ बरफजों गोलैना थानाय मोनसेल' रायजो होननानै बुंबा अुणचल नों लाडाक आव लाडाक जों लोगो रुजुथावना बेयावबो जेनेबा अरुणाचलाव टावां सेलापासफोराव थाङोब्ला नोङो बरफजों ओ माने साग्लोबनानै थानायखौ जों नुयो। बेहायबो नोङो थांनानै गोबां लिरगिरि बा खन्थाइगिरिफोरा बिदि बिथांमोना बेवहायनो खन्थाइ सोरजिहैनो हागोन माने बिदिनो नों नुनानैबो गोबां माबाखौ जिउआव सोलोंनो हायो आरो जाय खौ नोङो सानखांनो हाया। बे बाथ बाथ्राखौ नोङो नुनानैबो गोबां सोलोंनो हायो आरो। बावैसो सिगां नैरोजा नैजि नैजिबा मायथाइयाव बेहाय थांदोंमोन आं। जेराव टावां चेला पासाव बेयाव थांनानै आं गोजोननाय बेयाव मिथिंगानि महरखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दोंमोन। बिहाय नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना बेखौदि आं दिनै थांनानैसो मिथिबाय बेयाव थाङोब्ला देहाया मेङो मानसिनि खोमाया बेंगा बायसा जायो। खोथाजों रायलायबाबो बुजि मोना जायो मानोना बेयाव नांगौ रोखोम नि अक्सिजेन बिबाङा जोबोर खम माने थाम जिथाम रोजा फिट गो माने दि जि थाम रोजा फिट गोजौआव जोङो थांदों बेयो जोबोर गोजौआव जायो जोंनि बे आसाम हानिफ्राय जोंनि दैमा हानिफ्राय बियो जोबोर गोजौआव जायो बे टावांआ बिराद माने जोंनि साननाय गनाया माने नांगौ रोखोम थिर जाया आरो माने बुजि मोना दिनै आं थांनानै बेयाव थांनानै फैनो आं मोन एक्सपिरियेन्स लाबोबाय आरो मानोना बेयाव अक्सिजेन लेयारा खमनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि बेयाव अक्सिजेन लानो हाया बारा गोबाव थानो हाया जों बेहाय थांनानै मेङो अक्सिजेन गैया नालाय जों अक्सिजेन गैयैयावथ' थांना थाना हाया ना
उम बिनि उनाव औ औ औ औ बेनि उनाव नोंथाङा खाथि खालाफोरावबो थाङो दा खाथि
खाथि खाला बिदि आं बेरायफैबाय जोंनि बे नुसुंसे सेरावनो थानाय मेघालया रायजो जायखौ जोङो नै घन्टायाव नो मोनहोयो जेनेबा शिलं लाइट लुम सेराप फुन्जि दाउखि बेफोर रखम जायगायाव आं बेरायबाय दिनै गार' हिल्स अबावबो आङो जोबो जाय गायावनो बेरायबाय खना खनला मेघालयावबो खना खनला जायगायाव बेरायबाय लाइट लुम जेरै लाइटलुम शिलं बे माउस केफ एलिफेन्ट प ओ वाटारफल बेफोर खौ माने नायफ्राम जोब बाय आरो जाय आं मेघालया खाथियाव नायनो गोनां चेरापन्जि सारा बेफोरखौ आरो बावैसो सिगां आङो औ औ बावैसो सिगां आं नैरोजा नैजिद' मायथाइयावनो आङो ओ साइरांआवबो थांनानै फैबाय थांनायसो ओ नैजि नो जिसे एप्रिलाव नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव बेयावबो थांनानै आं गोजोननाय मोन दों जायखौ सायरां होननानै बुङो साइराङा बेयो मोनसे जोंनि आसामनिफ्राय थांनाय मोनसे ट्रेन बियो बे साइराङा मिज'रामनि मिज'राम माने स्टेटाव गोलैयो आइजल आइजलाव थांनानै आं बावैसो सिगां थांनानै आं जोबोर गोजोन्नाय मोनदों आरो बै मानसिफोरनि साननाय हनाय बिसोरनि साननाया बोरै उननत माने सोलोंथाइयावनो जों मिथि गो मिज'रामा सोलोंथायाइयाव नैथि जायगा आवग्रिनो हादों भारतावनो जेराव सोलोंथाइ हारा बिसिना गुजिस्नि आरो गुजिदाइन जौखोन्दोआवनो थाबाय थायो दिनैसिम बिसोरनि सोलोंथाइ हारआ जोबोर सोलोंथायाव बिसोर जौगानाय माने बिसोरनि साननाय हनाया जोबोद देडेभेलप आरो जोंनि ए जे ट्राइबेल हिसाबै बिसोरो ट्राइबेलफोरबाबो बिसोरनि साननाया बिराद गोजौ बिसोरो गोजौ थाखोनि बिथांमोनाबो साकमा लिरो साकमाफोरा एसोबो मिज'राम रायजोनिनो। बिसोर मोनसे ट्राइबेल जौगानाय ट्राइबेल आरो बिथांमोनहा जोबोर सोलोंथायाव आगा आरो जोबोद दिसिप्लेन बे स्टेटा जोबोद दिसिप्लेन नर्थ इस्टआव होननानै जोङो। मिथिनो मोनो आरो दिनैसिम आंबो मेगनजों। थांनानैबो नुबोबाय नंमारगौ थारैनो माने बिसोर जोबोर रुल्स फल' खालामो आरो। गुबुन अभारटेक गारि गुरा सालायबाबो अभार टेक खालामलायासै रावखौबो लाइनावनो सलायजोबो आरो। जोबोर बेखौ नुनानै आं दिस सिबलिंग खो मो मोजां नांदो आरो। आरो नोंथाङा? नोंथांनि बेरायनायजों आरो मा मा जायगा बेेराय खो नोंथाङा फुंद' बिबुं थि होबावनो हागोन नामा बेरायनायनि सायाव औ जोंहा साइम समाबो थांबाय नोंथां समाबो लावद्रायबाय जों जोंनि बिबुंथि
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्लाय बेयावनो दोनथ'नोसै होनबा औ औ दे ओ।